औ
हम
उम
सिखारबाय?
सिखारबाय
नंखायना नंगौलै
नंगौ ब्रा आब मथो सानदुं थारालै
मालानि
सोलायबाय दाना
लायबाय
ओम
आसा सोलायनो रोंनांगौ सोलायनो रोङोबा मोजां जायो।
ओ ओम
आंबा दाना फुङाव सिखारनानै थाबायबावो देहानि थाखाय।
देहानि थाखाय सोना?
देहानि थाखाय नांगौ। गोबाव जोरनांगौना गोबाव जोराबा जायो गोदोनि मानसिफ्रा मालाय एक्स' बोसोर एक्स, बिस बोसोर गाहाम इन्जय खालामलांबाय जोंहा दा दजि बोसोरावनो रुंसारि जायोबा लस जाया खावसे खावसेखौनो रंजानो मोननाय नङा माथो जोंलाय
बेबो मोनसे
साननांगौ लागिया दङ नै नै
बाजैया लाबोदोब्रा थाब। अमा मानै माथाम फिलायबाय बाजैनि दाबो माबा गैया
अमाया देरबाय अमाया अमायानो दासो थाबायनायनिफ्राइ इसे राखांदों था-थाबायनो हानाय जाहांदों।
है जायो। जायखियाथ देरखागोन
रनायालाय देरनांगौमोन खाफालावसो मा दङ अमानाव
नोंनि हाबायाव जाजायो होमबा बेनि खाफाला नोंनि हाबासिमलखासै
सो-सोरजिगिरिया जौस्रां देरस्रां हरदों ना देरखनो हायै हर
दे आरामसे सक्ल बख्ल देर थारगोन बे
बुख्रु बुख्रु देरगोन ने देरबालाय मोजां । देराबालाय मा खालामबावनो?
मा मा ओंख्रि जा-जाहोनो सानदों दिनैलाय अमाखौ?
अमानो? अमानो दङ लकेल गुन्दै लकेल गुन्दै दं। दङ ओमफ्राय
लकेल ओंखाम होदेर लायबावनाय नामा?
लकेल ओंखाम लखेल ओंखाम बिदै दालि दङ आलु दङ।
गोथाव गोथाव जाहोयोलां अनोना होन
खम बाख्नायो बे सिरि सिरि नोंखौ अमाया खरा खरासो बुंनो हायाखै।
बाखनायनाया बाखनायो ओमफ्राय बुस्थुया मोनजाया ना मालाबा।
मालाबा साला अखायावनो थानांगौ जायो ओम। माबाबा जाबावआ गुन्दै गोजालबा जाबावला नुखै हाबथारबासो जायो। उखैहाबबासो जायो हा
मिरामिसखौ जालाबायला।
निरामिस जालाबायला बोथिसे राननांगौ जानोबा
औ।
बोथिसे जाला आरो बे गुन्दै गोजा बोथिसे जाया। बेनि उनाव बे सानाव जायाखैबा मोनायाव गुन्दै गोजाहैबाबो एसेखौ जागोन आरो उखैहोनांगौबो जायोलै।
संआखौ।
उम नङाबा मोजां मोजां नागिरो।
उम।
एसे हुदा खालामनांगौ ओमफ्राय बेनो अमा बुस्थुआ बेसेबां मोनजायो बेसेबां देरो नालाय।
बेबो मोनसे।
गाव गावसोरो बेसेबां जागोन बेसिबां देरो उम। होआलासिनो थागोन।
बेबो मोनसे।
ओम ओम। गोलोम बोथोराव एक्सुलि बांसिन देरो खोमालै? देरनांगौ बायदि मोनो आं सोब बुस्थुफ्रानो सोब सोब माबाफ्रानो जिब जुनारफ्रानो गोलोम बोथोराव एसे सखौ। खौ जायो। आरो फिफांफोराबो गरम आरो दै बिदि मोननायजों फ्लं फ्लं फ्लं देरोना।
आं गायबाय होनबा बोथोर मिलायबाय नोंना। फंबाया।
अमाथ' नै नै मोनानिखौबा जाजोबबवाखै बेखिनि आदारखौनो मा देरनो देरनोसो बादों नामा?
बेनोथ'
देरनो बादोंबाथ' गैला आरो। जाजोबाखै बसायोना बिदिबा। हो। जोंहा
जाजोब
ओहो ओमफ्राय थांगोन नामा
थांनायखौ मिथिथवा
मिथिथआ
ओहो
औब गरमाव थाबाय थानोबो जारला खामानि मावनोबो अयथासार दा गरमा बोथोरा जेबो मावजाया मथा मथि फिफां साया सायानि खामानिसो नागिरनांगौ होननाय जाबाय ।
खामानि आराम जिरायनानै बिफां सायायाव ।
आराम जिरायनो खामानि रोङोनलाय ।
बेबो मोनसे
आराम सिभिल सियाराव जिरायनानै दलद माबा लिरबाय थानाय । आराम सल खनबाय थानाय बिदि साख्रि दं मोनबासोमोन
थानोबो हागौना ।
आंनि अमा खाग्रा खाथिथिंलाय थाइजौ फिखां दंमोन थाइजौ थाइसेबो गैया हनै ।
मबे बेयो बे बारिनिया ।
बारिनिया ओम
हैै बे थाइजौआ जोलासो ।
जोलायानोदां
थायजौखौ जो जोला होनना बोरै सिनायो ।
फिथाइ थायाबाथाय बे जोला जाहैबायरा बोथोराव फिथाइ गैयाबाथाय ।
ओम दा थानायाथ थानांगौमोन ।
है थाइजौखौ जोलाहा होननाय खोनाफेरालै ।
ओम बे माबा मोनसे दस जाबाय बे
ओन्दैयावनो होयो दस्सो बेना
उम उन्दैयावनो मोनियाफोर जादोंदां
बेंगुराफोर
आंनो अमा गन फोराव सोफिनांगौ ना मानांगौ जागौ अमाखौ थला अखा बोथोर जाबासो
गरमाव लांदांआवनो दोननांगौलै ।
दांआवनो दोननांगौ दोननायालाय।
सा-सा-सान्दुं नांनाय जायगायाव खाना गालांदोबा
औ उ अखा हागोन आंनिबा हाग्रासो खाजागौमोन ओमफ्राय सान्दुंआ थाब थाब नाङोना ।
ए
जारला थालै थाम्फैयालाय नोगोर थाम्फैबो दंना।
आयथा सार
माने बिसेबांनि सिङाव खागोन एसेबां थाम्फै जायो। बिदिसो जाहोना
हार बारा सिं सिंबो दाखाखालै।
हा
बांद्राय सिं सिंबो दाखाखा
बेनथन बेखायनो बारा सिङावबो लांजाया हा
दानि बोथोरा एसे आलादासो
उम बे नैबे नैबे समाव बांसिन नायनांगौ जायो।
लांदां लांदांङावनो ओंखारखायो ओमफ्राय बिसोरो
ओम ओम दाथ मोनामानि थाबायबावो हाग्राजों नौ जाबाय नालाय दाउनि अ हाफिनजोबनांगन माथो गाहायाव खायाखै।
दावदैया
दावनिया माबा लागोन आरामसे मा होनो बेरायहैनानैसो सान हाबबासो थांसैलाय न'आव होननायसो जागोन। द-दुमथेनायानो ओम गाहायाव औवा होआखैना गाहायाव औवा होनानै दोथाबजोबनांगोन
माला लाबोगोननो आसोलफोरखौलाय दाउखौलाय
हनै बाउणडारियानो ससे गैया
ओम ओम होथेनांगौआ ससे दंबाव ना ससे होथे खांबाथाय बाव लाबोनोसै माबायाव
मानसिफोरनो जासिहरला आबायनोसै आ नोंसोर लां
चालु नामा
उ सयस' जरा सातस' जरा औ‌ थार जों दहाय हांसो लायदोंना
ओम
माबायावनो जरायावनो थिनस' साराय थिनस' खा
हा
माने मानैजों मानैखौबो फेदेरोबा मासेल' लाब थायो जरायाव माने ओ माने मासेजोंसो लाब थानांगौ आरोखि ओमफ्राय मासेजोंबो ओरैबायदि लाब सानाव
ओहोय
मानैनि आदारा बे मासेनिजों होबावनांगौ आरो बि नों खस्थ खालामनायनि माबाखौबो बेनिफ्रायनो बरननांगौ।
मासे नावसो
उम मासेनियावसो
दारिया मासेयाव हबाय मासेयासो ग्राब नामा?
होम मास मासेयावनो मथा मथि पन्सास थाखासो लाब ओंखारहैबासो खामानि हैगोन आरो बियो। मासेआव पन्सास थाखा लाब ओंखारहैनो हायाबा नोंहा हाजिरायानो थाहैला आरो बै समाव नोंनि खरस नोंनि आदार नोंनि
हम
थांलाय फैलाय नायनाय नेनाय बे आ
ओइ समा जाबाय नै बारबाय
हो
समा जाबाय
समा जाबाय ए
लाखिथ लखिथ नांसिगोन
दे होनबालाय
उम